हेलौ
हेलौ
हेल' औ नोंथां खोनादों ना खोनादों हेल' हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'
अ' खोनादोंना?
अ खोनादों
अ खोनादों दे औ औ नोंथाङा मानि सायाव ओरै नलेज दं। आरोना बांसिनै
सरासनस्रायैथ' जायखिजाया
अ संनाय खावनायखौ बांसिन मिथिगोन दां
अ मिथियो।
आदसा आदसा नोंथाङा ओरैनो संनाय खावनायाव न'आवनो बेस्थ' थायो ना बेलेगफोराव खामानि मावनायाव संनाय खावनायाव बांसिन बेस्थ'खौ मोजां मोनो
संनाय खावनायावथ' ओरै ओरैनो जों सानफ्रोमबोनि जिउआव हायथ' जों बेस्थ' जा खानाङो आरो जोंथ' ओरैनो ओ आइजो माहारियाव गोलैयो हिसाबै
औ
ओम न'खरनि
औ
जेनेबा जों हिनजावाव गोलैयो हिसाबै जोंनि सरासनस्रा खामानिया थ' सानफ्रोमनि संनाय खावनाय ओरैनो न'खराव साबनाय आरोना जों दा फैसा हिसाबै जोङो स्कुल कलेजाव थाङो एबा ओमफ्रायो न'खराव जा हायो बिमा बिफाखौ हेल्प होयो आरो माने संनाय खावनाय बिदिनो फिसा फिसौ मावनाय दांनायाव जोङो गायनाय फुनाय दाथ' गायनाय फुनाय बोथोरनि बोथोर ना ओ बेयाव जोङो बिमा बिफाङाव हागौमानि हेफाजाब होयो आरो दाथ' ओरैनो सिकुल द'
नंगौ
बेयाव जों जा हागौ जा हायो बिमा बिफानि हेल्प होयो आरो माने हानायाथ' गोननाय दङ'ना आ
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथाङा दा बांसिन मा माखौ संनानै मोजां मोनो जे न'आव गोसो जायो आरो संनानै जानो माबे ओंख्रिखौ माबे मैगंखौ स औ
जा हायो हेफाजाब होयो आरो
औ औ बांसिन नोंथाङा माखौ संनानै मोजां मोनो आरो मा बे ओंख्रिखौ बर'नि
ओ आंथ' दा बांसिन अनला दाउ ओमफ्रायो बिदिनो नारजि अमा बेफोरखौ
औ
बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायावहाय आं अनला बांसिन मोजां मोनो माने गोरलैसिन नालाय
औ दा माबायदि
नारजिखौ औ नारजिखौथ' जों जायफ्रा गोखा जानो हाया बिसोरो जों गिबियावनो औ फोरमायनो हागोन दे आरो फोरमायनो दे होनबा ना बेयो बे मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जोंनि गोदो गोदाय मिथिस'हायै समनिफ्राय ओंखायनो जों बेखौ दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बाहायबोदों एबा जाबोदों आथिखालावबो जों जायो गोबाङानो जायो खिन्थु संनायनि आदबासो एसे एसे आदा जाबाय आरो आथिखालावहाय आमफाय नारजिखौ जानो था खाय गिबियावनो जों सोमनानै लाग्रोयो आरो दैयाव हाय ओमफाय सोमना लाग्रो होननानै जायफोरा गोखा जानो हाया बिसोरो रुग्रोबाय आरो ओमफ्रायो रुनानै
औ
ओमफाय रुनानै बेखौहाय अबे जायगायाव संगोन जेनेबा दोआव संबाय एबा सारायाव संला जों बेयावहाय खारै होनानै रुग्रोबाय आरो ओमफाय खारै होनानै जुदि रुयो अब्ला बेखौ साबाय ओमफ्राय सानानै जों जायखिजाया जोंथ' बेदरजोंसो सङो नालाय जों जुदि बे बेदरजों संनोब्ला जोङो बेदरखौ एवनानै लाबाय आरो
नंगौ नोंथां
जोंथ' नारजिखौ रुखांखाबाय नालाय माने रुखां नानै आरो साग्लिखांबायबो नालाय ओमफाय बे बेदरखौ सु बेदरखौ जों एवग्रोबाय ओमफाय एवथम ग्रोनानै ओ ओम बे नारजिखौ ओ होस बाय आरो
औ
ओमफाय होसननानै गोदौहोनानै ओ जेब्ला मोननाय माने ग्लब ग्लब गोदौहोखांनायनि उनावहाय बियो मोनबाय आरो मोनबाय आरो ओमफ्राय ओ ओमफ्राय बे बेयो
औ
जाजानाय जाबाय आरो जेन'बा
औ नंगौ नोंथां। अनला खारैखौ माबायदि सङो नोंथाङाथ' संफेरबाय?
बेबायदि गोजौ मासि याव जायगा मोनबोबाय आरो ओ जों बर'फोराल' जाया
औ
आथिखालाव बे ओंख्रिखौ खौ‌ बर'फोरजों लोगोसे लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन गुबुन जाथोनि सुबुं हारिखौबो जा जानायखौ नुनो मोनबाय आरो आथिखालाव। हाय ओ नारजि संनायनि आदबा एसेबां गोब्राबबो उम खायसे खिन्थु सोंनांगौबा गा गासिबो गोरलै नङा होमबा सोंनायनि गेजेरजों जों गासिबो रोंनो हायो जेनेबा गोरलै आरोना। आरो जों सोंदावबाय थाग्राफोराथ'
औ
बे आरो दा।
औ नोंथाङाथ' होनबा अनला खारैखैबो संफेरबाय जानांगौ?
बेखौबोथ' ओरैनो गोजो जायाना जों बेखौबो बेदरजों जायो।
औ
आलुजों सङोब्ला एबा बेदरफोरजों सङोब्ला बेखौ एवग्रोना लायो आरो ओमफ्रायो बिदिथ' नङा अनला जानो थाखाय ओ माइरंखौ सोमनानै ला ओमफ्रायो सोमनानै बेखौ